हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां
नोंथाङा आंनि आउसखौ क्लियारै खोनाहैदों ना?
औ नोंथां खोनादों।
आदसा नोंथां मा खालामदों दालाय?
उम ओरैनो उन्दुना दं नोंथां
आदसा ओमफ्राय सानसुनि जानाया जाबाय नामा नोंथां?
सानसुनि जानाया दहायनो जादों नोंथां
आदसा ओमफाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना मासोमोनलै नोथां ब्रयलारसोमोन ब्रयलारजों दालि
आदसा ओमफाय नोंथाङा दायो फ्रि दा नोंथां?
फ्रियालाय दङ नोंथां औ
नोंथाङा फ्रिब्ला आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ फोरमायनो हागोन
ओ बेनो टपिकआ मेनजिया बर'फोरनि फेभरेट फेभारेट ओंख्रिफोरखौ बोरै बानायनाय जायो बा बेफोरनि नामफोरा मा बेखौ आङो नोंथांनिसिम लाबोदोंमोन आरोना।
औ नोंथां अब्ला आं एसे नोंथांनिसिम फोरमायना होनोसै ना। नोंथां बर'
बर'फोरनि बेफोरबायदिनो मा होनदों मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रियाथ' बेफोरनो गोबांथार दङ बेफोरनि मादावहाय मा होनदों जेरै अनलाजों अमा बेदर आरो मा होनदों नारजिजों अमा बेदर आरो सबायजों दाउ, मैथाजों ना बेफोरबो आरोना बर'फोरनि जानाय जामुंफोरा जामुंफोरखौ बुङोमोन बेफोरबो नाथाय ओ मा होनदों आङो ना नारजिजों ओ अमा बेदरजों संनायनि प्रसेसखौ नोंथांनिसिम एसे फोरमायना होनोसै नामा नोंथां। औ जों मा होनदों फार्स्टआवनो जों बे जे नारजि फोराननानै दोननाय थायोना जे फाथोनिफ्राय खानानै नारजि बानायनाय थायोना नोंथां बे बेखौहाय खानानै फोराननाय फोराननानै दोननाय थायोना नोंथां औ जों बेखौहाय मा होन्दों फोराननानै दोन जोङो जेब्ला बियो मा ओ माहोनदों फोरानानै दोननायखौ जोङो जेब्ला बासिसिगोन आरोना नोंथां बासिनानै जोङो मा होनदों बेखौहाय जाहा थे बेयावहाय बैयाव द' थानाय मा होनदों एम्फौ एनला बेफोरबायदिनो दालाय दास फोर थानायफोरखौहाय जोङो बासिगोन बासिनानै बिदिनो जोङो मा होनदों ओ नारजिखौहाय जोङो दैयाव सोमनानै दोनो आरोना। जाहाथे बियो संनाय समावहाय मा होनदों गुरै आरो बिदिनो गेब्लेनाय जानायसिम जोङो मा होनदों सोमनानै दोनो आरोना एसे गुरै खालामो। आरो मा होनदों जोङो अमा बेदर अमा बेदरजोंसो जों संगोन नालाय जों मा होनदों अमा बेदरखौबो जोङो गोदाना लाग्रोसिगोन आरोना बे फोरबादिनो गाव गावबा गावनि साइसाव।
आरो जोङो संनायनि प्रसेसाव थाङोब्ला जों मा होनदों फार्स्टआवनो बिदिनाया मा होनदों थावखौ सेरग्रोनानै जोङो बानलु संख्रि बेफोरबायदिनो होनानै जोङो मा होनदों एवसिगोन आरोना बे बानलु संख्रि सामब्रामफोरखौहाय जों एवसिगोन एवनानै जोङो मा होनदों बेदरखौ फार्स्ट फासावहाय जोङो एसे एवग्रोनानै लागोन आरो ना नोंथां बिदिनो बेदरखौ एसे फोमोनग्रोना लानानै जोङो मा होनदों नारजिखौबो होसननाय जासिगोन आरोना नोंथां। बै दैनिफ्राय जाहाथे ब बैयावहाय जाय सोमनानै दोनदोंमोन ना बे बेनिफ्राय बोखांनानै जोङो मा होनदों सारायफ्राव होसननाय जासिगोन आरो होसननानै जों मा होनदों नारजिजों अमाखौजों जों एसे एवफ्रामनाय जायो आरोना नोंथां आरो औ आरो बेनि उनाव मा होनदों दै होसिगोन दै होनायनि उनावहाय मा होनदों जोङो गोदौ होनानै ग्लुब- ग्लुब -ग्लुब -ग्लुब बिदिनो गोदौ होनानै मा होन्दों बिनि सायाव खारै होनाय जासिगोन आराना नोंथां। जाहाथे बैफोर ओ मा होनदों नारजिफ्रा गेब्लेनाय जायो। बेनि थाखाय जोङो नारजिखौ होनाय जासिगोन आरोना नोंथां नारजि गैयाब्लाथ' बेफोर ओंख्रिया आदुर आरोना आरो बिनि उनाव मा होनदों
औ आरो बिनि उनाव मा होनदों जोङो एसे साग्लिसिगोन आरोना बै ओ जे नारजिफ्राजों गेब्लेयो एनो गोथाव जायो बेनि थाखाय जोङो नाग्लिसोन आरा आरो नाग्लिनानै जोङो खोबनानै बिदिनो बिदिनो बिस मिनिटस बा पसिस मिनिटसो बिदि जोङो दोनसिगना आरोना जे अरफोरखौहाय बा गेसफोरखौ हाय मोजाङै होननानै जोङो गोब ग्लोब ग्लोब गोदौ होसिगोन आरो ना नोंथां औ औ बिदिनो जों मा होनदों ओंख्रि नार्जिखौ जोङो जानाय जायो आरो दिरहुननाय बा संनानै जानाय जायो आरो मा होनदों जों मोनसेबाव आरो समबायजों लकेल दाउ होनदों नामा नोंथां जों बेखौहायबो जों गोबांथार बिबाङावहाय जों जानाय जायो बर' मानसिफ्रा बा बर' सुबुंफ्रा
औ नोंथां औ
औ बैनि संनाय प्रसिखौबो आं एसे नोंथांनिसो फोरमायना होनोसै होमबा ला औ जों मा होनदों फार्स्टआवनो जों सबायखौ हायो संनो थाखाय जों मा होनदों जे सबबायाथ' गथा गथासो थायो नालाय जों बेखौहाय एसे एवफ्रामसिगोन आरो फुफ्रामनानै जों मा होनदों नाग्लिनाय जासिगोनबा मा होनदों उननाय जासिगोन आरो जों जाहाथे फैयो एसे मा होनो फिसा फिसा नरम नरम जायो आरो मा होनदों बेनि उ औ आरो मा होनदों बेनि उनाव जों ब सबाइखौ सुसुनाय जासिगोन सुनायनि उनाव जों दाउ दाउजों संगोन नालाय जोङो दाउखौहाय मा होनदों गोदाना लाग्रोसिगोन आरोना गोदानायनि उनावहाय मा होन्दों बिदिनो सेम प्रसेस नारजि अमाजों बायदिजों मा होन्दों फार्स्टआवनो थाव बानलु संख्रि सेरगासिगोन बेनि उनावहाय जों मा होनदों
बिदिनो दाउखौहाय होनाय जासिगोन सारायाव बिदिनो एसेव खालामनाय जासिगोन बिदिनो मा होनदों
सबायखौबो जोङो सुनानै बेवहाय होनाय जासिगोन आरोना नोंथां अर अरखौहाय मा सुनानै जोङो ग्लोब ग्लोब ग्लोब बिदिनो दै होनानै गोदौहोनाय जायो आरो साग्लिनाय जायो आरोना नोंथां औ बिदिनो बे बे आं खोन्थानाय मथे माने आंनि न'आवहाय बिदि संनायखौ आङो नुनो मोन्दों आरो। दा नोंथांमोनथिंसो नोंथांमोनहासो माबोरै सङो आंथ' बेखौ मिथिला र' दा मिथिसिगोन आरो नोंथां। आरो मा होनदों बर'फोरनि ओंख्रियाथ' गोबांथार ओंख्रि फोर दङ आरोना बिदिनो गोबां ओ नारजि ओंख्रि, गोखा गोखैनिफ्राय लानानै बे बेबायदिनो गोबांथार ओंख्रि जायो आरोना बर'फ्रा। ओ बिदिनो गो गखा गोखै बुङोब्लाथ' केरेेलानो बिदिनो गोबांथार बायदि बायदि ओंख्रिफोर दं। दा नोंथाङा बे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? औ औ आंथ' आंनि साइदावहाय बा जोंनि न'आवहाय संनाय ओंख्रिफोरखौ नुनानै आङो नोंथांनो खोन्थाबाय आरो दा नोंथाबो नों नोंथनि न'नि फारसे एसे माबायदि सङो बेखौ फोरमायना होदो आरो नोंथा। औ औ।
ओंख्रिफोराथ' बर'फोरना बिदिनो गोबां दं आरोना नोंथां। फ्राय बिसोरो बर'फोरा फ्राय ओंख्रिफोरखोनो जाफ्रामजोबखायोयानो होनजायो। औ आरो जोंहा नायनो थाङोब्ला अनलाजों दाउ आरोना नोंथां।
औ।
जोङो आं नोंथांनो बे बेनि प्रसेसखौ एसे खिथाना होनो नोंथां।
औ औ औ।
औ जोङो फार्स्टआवनो जोङो माइरंफोरखौ उननानै बा देनानै लाग्रोनांगौ आरोना नोंथां। औ आरो जोङो एवनानै बा दा माबानानै लाग्रोनानै जोङो बिदिनो बेफोरखौ उनखांनानै मिहि मिहि खालामखांनानै उनावहाय जोङो बेखौ एसे साइदआव दोनथ'नांगौ। आरो जों बेखौ एसे दोन्थ'नानै जोंहाय बिदिनो साराय फोर होग्रोनानै जोङो जोंनि बेदरफोरजों संगोन नालाय दाउ बेदरफोरजों बेफोरखौहायो एवनानै लाग्रोनानै बेयाव दै होनानै अनलाफोरखौ होसननानै होनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ। औ राइङआबो ए लांनाय गैया औ।
आरो सबाइजों दाउ बेदरमोन नामा नोंथां दाय नोंथां होननाया? हो हेलौ नोंथां? औ बिदि बिदि रोखोमैनो अनलाखौबो संनाय जायो आरोना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
औ आरो जोंहा बिदिनो अनला जोगोनार जोगोनार फिथाइखौबो दानि आ दायो बर'फ्रा जोबोर मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
बिदिनो जोगोनारजोंथ' जोङो बिदिनो अमा बेदरफोरखौबो जानाय जायो। बयलारफोरखौबो जानाय जायो बिदिबो जोङो गोबां नुयो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ आरो जोङो बिदिनो स्राय ओंख्रिफोरखौ बर'फोरा जाजोबखायोआनो आरो जोंहा बर' फोरनि ओंख्रिया बर'फोरनि फेभारेट ओंख्रिफोरा होनोब्ला अनलाजों दाउ
द द
नारजिजों अमा बेदर बेफोरनो आरोना नोंथां बिसिनि मुंदांखा ओं ख्रिफोरा बर'फोरनि मुंदांखा ओंख्रिफोरा। बेफोरनो आरो। आरो जोंहा बिदिनो गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर दंबावो आरो जोंहा बिदिनो जों फ्राय गोबां गोखा- गोखै बेफोरखौनो जानाय जाजोबखायो आरो बिदिनो गोबां मा होनो बिदिनो गासै ओंख्रिफोरखौनो जोंहा फ्राय जाजोबखानायानो जायो। जेरै, मानामुनि जों दाउ आरो जेरै जोङो बिदिनो जोगोनारफोरनि बिजौ बे मोजां जाखायो आरो सबाय बिमाफोर बिदिनो गोबां ओंख्रिफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो ना नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ औ औ जों बेफोर ओंखफोरखौ खौ जाजोबनायखौ जोङो नुनो मोनखायो आरो। आरो जोंहा बिदिनो गोबां फ्राय ओंख्रिफोराथ' दानि जुगाव जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोबां गोथाव -गोथाव ओंख्रिफोर जानानै फैदों। जेरै जोङो आलु ओंख्रिखौबो होनोब्ला जोङो फ्राय जाजोबखायोआनो आलु फायफोरखौ जोङो बिदिनो गोबां बर'फोरा गोथाव मोनो आंबो गोथाव मोनो आरोना नोंथां। आरो जोङो बिदिनो दालि ओंख्रिफोरखौबो होन दालि बेफोरखौबो दालि ओंख्रि संनायनि प्रसेसखौ एसे खोनथाना होनोसै आरो ना नोंथांनो आं। औ जोङो बिदिनो फार्स्टआवहाय दालि बेखौहायो जे दालि फिथाइ बेखौहाय एसे मोजां सुनानै लाग्रोनांगौ। आर जोङो सुनानै लाखांनायनि उनावहाय बिदिनो सारायावहायो थाव होदो थाव होनानै बेफोराव सामब्राम, बानलु होनानै एसे एवदो आरोना नोंथां।
औ।
औ एवनानै बे दालिखौहायो गारस'ना होदो दालिखौ एसे गार सनना होनानै बेयाव एसे दोन्थ'नानै एवनानै बेखौ एसे ओ खामहोस्रो खालामनानै जोङो बेखौ दै होनानै जोङो साग्लिनांगौ आरोना नोंथां। औ आरो जोङो दालिखौ हायो मोननै रोखोमनि संनो हायो मोनसेया जाबाय थावनि आरो मोनसेया जाबाय रुनाय। रुनायजों जोंहा बिदिनो सुनानै लाग्रोनानै डायरेक्टनो जोङो दैजों माजों होनानै डायरेक्ट कुकाराव होनानै बिदिनो जोङो संनो हायो आरोना नोंथां।
आथसा नोंथां।
जोंना जोंबो बेफोर बाथ्राफोरखौ खु-खुगानि रावखौ जों फोजोबनो हाया नोंथांजों दसे सम रायलायनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनदों। दे गुदबाय नोंथां।